औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ जों दा लाइफां हारिनि मुलि माबायाव मा मायाव बाहायो बे बेखौ आरो बाहायोब्ला मा मुलाम्फा मोनो बेनि सायाव रायलायनोसै जेहेतु जों मिथिंगानि औ मिथिंगानि सायावनो थाइ थानाय नालाय दा नों थांआ मा मा लाइफांखौ मिनथि बे मायाव बाहायोब्ला मोजां जायो देहानि थाखाय बेखौ नोंथाङा बुंग्रोदो।
औ ओ मुलि हारिनि लाइफांफोर थ' जोंना जोंनि बाद दे हाग ग्रा हाजोफोरावनो गो बां ओ न'नि खाथि खालाफोरावनो गोबां मोननाय बिदिनो लाइफां हारिनि माखासे ओ मैगं फोर दङ जिहेतु बै मैगंफोरखौ माखासेखौ जायोब्ला जो जेरै जोङो मुलि हारिनि होननानै ओ बाहायो आरो बेबायदिनो जेरै जोङो माना मुनिफोर खौनो हमनानै ला बा माना मुनिफोरखौ जोङो उदै ओ उदैफोर माबा माने उदै साबफा जायो माना मुनि जायोब्ला उदैनि थाखाय मोजां बेफोरबायदि होननानै जानाय जायो आरो। ओ ओंख्रिफोरबो संनानै जायो आरो खायसेया बाथोन फोरबो बिदि देनानै जानाय खौ नुनो मोनो आरो। ओ बेजों लोगोसे दिनो आरो गोबां दंबावो जेरै खिफि बेन्दों फोर बेखौबो ओ जोंहा माने देहानि थाखाय मोजां होननानै जानाय जायो आरो ओ दङ जेरै मा होनो बेखौ जारि मैगं गं बेफोरखौबो जों गगा मोनोब्ला मायोब्ला ओ गुजुयोब्ला दावफोरजों बिदि फुदुंनानै जानाय जायो आरो अब्ला माने देहाफोरा जोंहा स स्रां मोनो ओ बेखौ बुङो आरो जों ओ बिनि अनगायैबो जों बै ओ मानामुनि फिसा जे बुङोना बेखौ ओ बरि मुलि बानायनायफोरावहाय देफानायखौ आङो नुदों आरो ओ जेरै जोङो लोमजा लोमजा सा ख्रुब सुख्रुब जानाय बा गुजुनाय निमनियानि ओ बेफोरबायदि ब बि बा लायो नालाय जोंना गामि ओनसो फोराव ओ बेफोराव माने हो होफानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो
औ
ओरैनो नोंथाङा मा मा मिथियो जेनेबा?
जोंनिया जेरै मा होनो मोदोम माननाय जायोब्ला निम बिलाइखौ रुनानै दुगैब्ला हामो होनना फोथायो ना? आरो बेजों लोगोसे जेब्ला‌ जों जोंनियाव मोदोमफ्राव माननाय आरो खुरु जायो बेखौहाय आरो थुलुंसिजों संख्रिजों नायोब्ला हामो होननानै बुङो दा बेफोरबायदि नो सैथो आरो बेफोरो
औ
दा उदै आरो खिलुनाय जायोब्ला सफारि बिजौखौ जायोब्ला। हामो। बेफोरबायदि औ।
जोंहा गोबां ओ- मिथिंगानिफ्राय मोननाय माख माखासे गोबां मुलिफोर दङ न'नि खाथि खाला। बारिफोरावनो। ओ-जोंहा मै मैथा बांगालफोरखौबो जे ओ- सान्दुं नांनाया खारो इदि होननानै बुङो आरो। जायखौ ओ- जनदिस। बुङो बेफोरो बेखौ जायोब्ला माने सान्दुं नांनाया खारो होननानै बुङो। आरो। ओ-थायजौनि माने दफा थायजौनि थायजौ दंफांनि बै बे बिगुरा बे बो सेरलाबनानै आथिंखौ हाथब ब्ला बायदिसिना। जों लगायनानै ओ- सु सुयोब्लाबो माने बै जन्दिस जानायफोरखौ हामो। होननानै। बुङो आरो आरो दं। दंबावो मोनसे ओ- जनदिसनिनो मुलि होननानै बु बुङो बेखौबो ओमबाय। पेनेल खुगा होननाय मोनसे। जे उम। बेन्दों दं आरो बेखौ। ओ- खायसेया बेन्दोंखौ माने आखायफोराव खानानै लायो। जाय जनदिस जादों बै मानसिनो। ओ- खानानै होयो आरो। बे मानसिनि उन्दुनाय। खरसानि सिददाबो बे फेनेल खुगानि बिलाइखौ सिफ्लेनानै। खरसा सिददा दोन होनानै होनाय जायो आरो। बिनिफाय ओम जुद दे बे सुबुंनाव जनदिस दंमारोब्ला। बियो माने ओ- बोरैब -बा बोरैबा जायो आरो माने माबाया बेफोरखौ ओ होनायखौ ओं लाथा खाजोबो औ -खौ श्व नुदों आरो आङो
आरो बे जन्दिस जारिनायनि मोनसे आरो -जिया खायसे खायसे बानायबावो आरो खुरैयावहाय थाव गो -गोथां आरो दै एसे लानानै दुबुर्रि हाग्रा -साता नङाबा मोनबा लानानै बिनि मुं खारिना बुङो आरो सल्लिसथारखारो अब्ला मा मिक्स जानानै हामोबो आरो बिनि नामखौल' लानानै जारिनाय नुयो आरो
औ आंबो नुफेरदों बे बेफोर बायदि जारिनायखौ ओ था खायसेखौ थास बिलाइफोराव लानानैबो जारिनायखौ ओ नुयो आरो औ ओ दुब्रि हाग्रा हाग्राखौबो हिजावफोरा सात दा हौवाफोरबा मोनबा बेफोरबायदि बिदि होनाय बिदि खौ नुनो मोनबोदों आरो गोबांनो ओ बेफोरनि अनायैबो जोंहा जोंनि बारि बाला बारिफ्रावनो गोबां मैंगंफोर मैगं मैगंआनो फिसाबा फिसा फिसा लाइफां हारिनि माखासे ना बेफोरखौ गोबां मुलिफोराव बाहायनाय खौ आङो नुनो मोनदों आरो ओ जोंना बै बारि माने सना पुलि रुपा पुलि होननाय मोनसे फिसा फिसा लाइफां बिफांफोर रज'यो आरो बेफोरखौबो बै बरि मुलि देनायफ्राव आङो होनायखौ नुनो मोन्दों आरो
अब्लाबो हाथाय जानाया माने रुलाङो हामलाङो जोंङो
औ उदैफोरा गरम मोनोब्लाबो बे पात गाजानि बिलाइआ जेरै जिहेथु गुसु नालाय बेखौ लोङो अब्ला उदैफोराबो थानदा जायो होननानै बुङो आरो
आरो बे थास'आव थास' गोसोमनि बि सं बेखौ जायोबाबो आरो आइरना बारायो खिनथु जों मिथिंगायाव थानाय हिसाबै माने जोङो दोरोङारि गियानजोंनो बेफोरखौ बुथुमनानै मुलि खालामनानै जों गाव गावनि देहाखौनो साखोन सिखोन खालामनो हायो ना
औ ओ गोदोनि समावथ' जोंना बिदि डक्टर अज अजा बिदि अजानिसो बाहायनाय बांसिन दङमोन ओ डाक्टरफोरनि बांद्राय बिदि बाहायनाय गैयामोन नालाय ओम मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे लाइफां, दंफां लाइफां बा बिलाइ बिगुर ओ बेन्दों बेफ बेफोरजोंनो ओ बेराम आजारफोरखौ फाहामोमोन आरो गोदोनि समाव ओ दासो सो आथिखालावसो माने लोमजाब्ला डक्टर अजा डक्टर फोरनावलां लांनाय मानाय बेफोरबायदि जाबाय गोदोथ' औ औ गोदो बेफोरजोंनो बे बरिफोरजोंनो फाहामोमोन आरो
दा आरो बे खानायाव मोनसे लाबावोना बेखौबो बरि होनोमोन नामा?
अ बरन होनाय ना मा बरन' होनाय ना माबा मोनसे बुङो ओं बिदि बुङोमोन ना
बेयावहाय होनाय जायोमोन
बेखौ माने ओ मालाबा बेखौ आं बांद्राय मोजाङै मिथिया खिनथु खर' सानाय बा माबा लोमजानाय बेफोर बायदिनि थाखाय ओ होयोमोन बा खायसेया लोम जाब्ला माने दुंहाव हा गुदुं जाजोबोना मानसिया बेफोरो सुग्लाय होनो थाख थाखाय बेखौ होयोमोन होननानै आङो मिथियो आरो बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा बेखौ औ औ बिदिनो जों गोबां दंबावो जोंहा थै गनायफोराबो ओ माने हमथानो थाखाय थाखाय बे थुलुंसि बिलाइफोरखौ सिफ्लेनानै होयोब्लाबो आखायाव बौनाय मानाय बेफोरो माने थै गनायफोरा थाब थायो आरो।
ओ मोनसे गोजा गोजा दंफां दङ मा बुङो थाय नामखौ बेखौथ' मिथिला बे खौबो सिफ्लेनानै फुनोबाथाय माने थै गनायफ्रा थाब थायो आरो।
उम।
मानलु मानला जानायफ्राव ओ जेरै थुलुंसि रांबो ओ फोरा हामो आरो बिदिनो मोनसे दं दंफां दंबावो दंफां माने लाइफांनो बांद्राय गिदिर जाया बे सलथा दं फां होननानै जायखौ बुङो ओ माने गोमो गोमो बिबार बारो आरो। बियो ओमफ्राय बिनि बिलाइखौबो माने बिदि बस'नानै बै जेराव खुरु जा बे जायगायाव खुफ्लेनानै लायोबा माने हामखायो आरो माने बे दंफाङा जानांगौ गो खा जानो आरो बोरैबा खैथां थां बिदि मोनामो बियो आं बेखौ औ फुफ्लेनानै लायोब्लाबो थै ओंखारलायनाय फुफ्लैनांगौ आरो जाह ओ जिहेटु बे माने बिलाइनि बासि यावहाबलाङो मोदोमनि सिङाव बिदि बिदि फुयोब्लाथाय माने खुरू जानाय फोरा माने हामखायो आरो।
औ खुरनाव हाथाय बायदि थायोना बेयो माने बियो बेयाव हाबथारनांगोन आरो।
औ औ ओने। बियो मोदोमनि सिङाव हाब्बासो माने बिदैया हाबलांबासो ओ मोनसिङाव रि जाहैनानै माने हामनायनि हामनाय जायो नालाय बे खायनो। बेफोरनि अनगायैबो जोंङो औ। मुदुफुलफोर खौ जायोब्लाबो मैथ्रु जाय खौ बुङो। उदै साफा जायो बिदि बुंनाय जायो आरो।
जानाय लोंनायजोंबो जोंनि देहाखौ फोसाबनो हायोना? बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहा खहा जायो आरो मा नांगौखिनिखौहाय जोङो दा जानो रोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गोयैनो थायो। बेमार आजार हामो। बेबायदि जों मिथिंगानि गेजेरावनो जों सोलिलांनो हायो आरोना जोङो गाव गावखौनो जा जोथोन लायोब्ला।
औ गासिबो मुवा बेसादखौनो माने नांनायनि बांसिन बाहायोब्ला बियो देहानि खहा खालामखायो ओ बेनि खायनो नांगौसेबां ओ नोंनि देहाया बेसांखौ एबजब खालामो बा ओ बेसां खौ बाहायनो हाथाव बे खिनिखौ नायनानै बाहायोब्ला मोजां जायो आरो नङाब्ला ओ बे लाइफाङा बा बे बिफाङा मुलि हारियानो जायाथों मानो नों बांद्राय बाहायोब्ला बेबो देहानि खहाखौनो खालामगोन आरो औ।
दा बेबायदिनो दासिमबोथ' जों बे बिनि गासिबोखौबो बाहायजोबा माब्लाबा एसे एनैखौ दासिमबोथ' बाहायबोनाय जों नुबाय थादोंना? माने बेफोर जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौ मोन फोरोंलांनाय मान दिन्थिलांनाय आरो जों दा बाहायफिननो मोननाय बे माने सैथो आरो। थुलुन्सि। जायनायफ्राय फ्लेनाय उदै गाज्रि जानायफोराव सफारि बिजौ अरसुबनाय जानाय जानाय ना। बे गासैबो सैथोआनो आरो
दिंखिया दिंखियाफोरजोंबो माने सोरनिबा माबा मोनसे आयथिं सानाय सु जायोब्ला अजा बेजा लाङोब्ला बै बिसथिंखियाजोंं रिनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेखौबो मोनसे माने बिस बोखाङो बिदि होननानै बुंनाय जायो आरो
दे बिदिब्ला जोंना बेहायनो दोनथ'जा
औ औ जागोन बिदिब्ला।